खोनादोंना नोंथां अ। उम-उम। जों मा होनो टपिकखौ मोनसे मा होनो लानोसै नामा टपिकखौ आं माबानाय बायदि। नामा ना नोंथां अ मा होनो बै मा होनो टपिकआथ' मा होनो जेनेबा लेखा गोरों मानसिनि आरो लेखा गोरों मानसिनि सुबुं जा नाय आरो लेखा रोङि सुबुं-सुबुंफोरनि रायलायनायनि फारागथिखौनो दिहुनसै नामा टपिकखौ?
जायो नोंथां जायो-जायो।
ओम होनबा होनग्रोनसै जेनेबा लेखा गोरों मानसिफोरनि रायलायनाय। बेयाइ माहोनो। लेखा गोरों मानसिफोरनि रायलायनाया मा होनो लेखा रोङि मानसिफोरनि रायलायनायख्रुइ रायलायनायनि। टपिकआनो आलदा जायो मानोना जेनबा लेखा सासे लेखा गोरों इडुकेटेड मानसिया मानसिफोरनि रायायनाया माहोनो मोनफ्रो फ्रोम थपिकनि सायावनो गोबां बाथ्रा हाबनानै थायो जेनेबा लानानै ह नानै ला जेनेबा मोनसे जाथाय जाब्र' जाथाय जानायनि सायाव सासे लेखा गोरों मानसिफ्रा। गोबां बो-बाथ्राफोरखौ सानग्रोनानै रायलायो जेरै- जेनेबा बे जाथाया मानि थाखाय जादों। माबोरै जादों माबोरै जाबोदों। आरो मा जाहोननि थाखाय जानो मोनखो बे जाथाया बेफोरनि सायाव गोबां गोथौयैनो बाथ थ्रा रायलायो आरो ओमफ्राय बेफोरनि बिसोर बाथ्रा रा-रायलायनायफ्रा माबा जेनेबा गोथौ-गोथौ सानहाबनायनि गेजेरजों रायजलायनाय जेनेबा मो मोनसे बुुस्थुखौ माहोनो खोनासंग्रोनानै बा नायग्रोनानै मोनसे बुस्थुनि सायाव अबजार्भ खालामनो ग्रोना जेनेबा गोबाव सम मानो सानहाबग्रोनानै ओ बाथ्राफोरखौ बुङोना। बिसोरनि बेलायाव मा होनो मान जेनेबा लेखा गोरों मानसिफोरनि रायलायनाया गोबां मा होनो बेफोर बुस्थुफोरनि सा बाथ्राफोरखौ सानै सानै रायलायो आरो जेनोबा। ओमफ्राय नाथाय लेखा रोङि मानसिफोरनि रायलायनाया जेनोबा उम नों आं जानला मोनला रायलायनाय जेनोबा मोनफ्रोमबो बाथ्रानो बबावबा मा होनो गाज्रि सोदोब सोदेरनाय। बेनि अनगायैबो माखासे नंजां बांजां बाथ्राफोर मालायनि न'खरनि सायाव लानानै रायलायनाय बेफोर खौ गोबां नुनो मोनो आरो लेखा रोङिफोरनि रायलायनायनि सायाव रायलायनायफोरखौ नुयो नु-नुनो मोनबाय सोरबा लेखा रोङि सुबुंफोरनि ज' ज' थानानै रायलायनाय ज' जेनोबा ज' जानानै रायजलायनाय सुबुंफ्राव मा होनो टपिकफ्रानो नंजां बजां जेनोबा उमुगनि मा न'खराव माबा जादों बेफोरनि सोमोन्दै लानानै रायलायनाय आरो बबावबा माबा बहुत जानाय जेनोबा सोरखौबा थगायनानै जानाय बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनायखौ बांसिन नुयो आं लेखा रोङि सुबुंफोरनि रायनायाव। नाथाय जों लेखा गोरों सुबुंफोरनि रायलायनाया बिनिख्रुइ एसे एल आलदा नुयो जेनोबा सोरनेबा माबा मोनसे लेखा गोरों सुबुंफोरनि रायलनाया जेनोबा माबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन जेनोबा माबोरै खालामबा बे मोनसे जायगाया देभलप जा गोन आरो सोरखौबा माबा मोनसे मोजां बोसोन होनायनि गेजेरजों माबा मोनसे बे सुबुंनि साननाय हनाया सोलायलांगोन बेफोरनि सायाव रायलायनायखौ नुनो मोनो आरो। नुनो मोनो। ओमफ्राय लेखा गोरोंफोरनि रायलायनाय आरो सोरखौबा बुथारनाय फोराव माबा मोनसे फुरा गुन हाबनानै थायो। जेरै माबाफ्राव मिथिं दावथिंफ्राव स्पिस होयो सोरबा लेखा गोरों सुबुंफ्रा। रायलायनायफ्राव बिसिनि बुंनाय फ्रा माहोनो देहा मोदोमाव हाबनानै गोजांस्रिु मोनलायनाय खालामो। मानोना बिसोर बुंनाया माहोनो मानसिनि मा होनो मेलेमखौ आरो गोसोखौ बोहोनो हायो जेनोबा माबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायदोंब्लाबो बेखौ फि दिं फिदा खालामनानैबाबो बे मानसिनि गोसोआव सोनो हानाय आरो गोबां लेखा गोरों सुबुंफोरनि रायलायनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रा गावनि मा होनो थांखिफोरखौ सोलायनानै मोनसे मोजां थांखिखौ लानानै गावखौ मोनसे जौगारनाय लामायावबो लांनायखौ जों गोबां नुनो मो नुनो मोनबोगासिनो दं। बेफोरनि गेजेराव मा होनो लेखा गोरों सुबुंफोरनि रायलायनाया मा होनो ओनसोलनि एबा सुबुं माहारिनि थाखायनो जोबो द मोजां खामानि मावो। जेरै माने सासे लेखा गोरों सुबुंनि रायलायनाया मा होनो सासे सुबुंनि गोसोखौ बोहोनो हायो आरो मा होनो माबा मोनसे थांखिफोराव थांहोनायाव नोगोद हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंनि लेखा रोङि सुबुंफोरनि रायलायनाया बेफोरबायदि नंजां बांजां मा होनो जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय खामानि सोरनिबा माबा हाबा हुखाफोरनि सायाव बांसिन रायलायनायखौ नुनो मोनो। माने बिनि अनगायैबो जों लेखा गोरों आरो लेखा गोरों लेखा गोरों आ लेखा रोङि सुबुंफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि मा होनो फाराग लाबोबा गोबां फाराग नुनो मोनो थेवबो जों बे फारागखौ जों लाबो लाबो लाबोनांङा जेनोबा लेखा गोरों होननानै मा होनो लेखा रोङि सुबुंफो खौ जेनोबा माबाफोर मोनसे नारसिननाय गादबना दोननो नाजानाय बेफोरखौ आं मोजां मोना आरो जेनोबा गाज्रि नोजोरै बिबान मानो होनबा जेनोबा गाव रोंदों होननानै मा होनो जेनेबा रोङिनि सायाव उमुखसो जानांगौमोन बिनि उनाव माबासो फैनांगौमोन बिदि होननानै जेनोबा बुंनो नांङा आरो जेनोबा लेखा गोरों सुबुं लेखा गोरों सुबुंङा लेखा गोरों लेखा रोङि सुबुंखौ मा होनो लेखा रोङि सुबुं गावाथ' माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखायसो बे बुस्थुखौ मा होनो लेखाखौ फरायनो हायाबो जानो हागौ। बिदिबा न'खरनि प्रब्लेम बिदिनो मा होनो न'खरनि प्रब्लेम आरो सोलोंथाइनि थाखाय गोजान जायगायाव थाहैनाय बिफोरनि थाखायबो बे मा होनो लेखा रोंङि सुबुंङा मा होनोे गावखौ मा होनो लेखा फोरोंनो हायि बिदिनि थाखाय गोबां जाहोननि थाखाय बे गाव लेखा फरायनो हायाखै बे जानो हागौ। बेफोरनि गेजेराव सासे लेखा गोरों सुबुंङा सानै हयै मा होनो सासे लेखा रोंङि सुबुंखौ एसे मा होनो जेनेबा गाज्रि नोजोरजों नायालासिनो जेनेबा इसिबां माबा खालामा लासिनो बेखौ मोजां थुलुंगा लामाजों थांनो हानायनि थाखाय थुलुंगाासो होनांगौ आं बेफोरबायदिखौ सानो जेनेबा ।लेखा गोरों होननानै गावखौनो गो ग्गाना लानाय बेफोरखौ आं साबजानाय मोना आरो जेनेबा सासे सुबुङा लेखा गोरों जायो ब्ला माने बियो गावनि गावखौ नायग्रोगोन जेनेबा गावनि न'खरखौ नायग्रोगोन । बिनि उनावसो नायोब्ला बे गावनि समाजनि सुबुं माहारिखौ नायगोन । बेनि बेलायाव माने समाज नि सुबुं माहारिखौ नायनायनि बेलायाव माने लेखा गोरों होननानै गुबुन लेखा रोङि सुबुंफोरखौ गाज्रि राव बाहायनाय जेनेबा गाज्रि राव बाहायनाय जेनेबा नों ले खा रोङा इदि माय माबा बुंनानै जेनेबा बेखौ माबा खालामनायखौ आं साबजानाय मोना आरो जेनेबा। लेखा गोरों होननानै बे खौ बुजायनाय माबोरै लामाजों थांङोब्ला लेखा रोङि सुबुंफ्राबो गावनि मा होनो थां खियाव सहैनो हायो जेनेबा गोबां बेफार फालांगिनि बेलायाव खामानि मावनानै मा होनो‌ गावखौ जाफुंसार होनो हायो बेफोरखौ थुलुंगा होनायखौ आं मोजां मोनो आरो। बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि समाजाव मा होनो लेखा रोङि सुबुंआबो गावनि जिउखौ जेनेबा गावनि आथिङावनो गसंथानो हानाय बेफोर खाबुखौ होनायखौ आं सानो नाथाय लेखा गोरों आरो लेखा रोंङि सुबुंफोरनि गेजेराव जयै जज्लाबनानै रायलायबा नाथाय बे लेखा गोरों सुबुङा लेखा रोङि सुबुंखौ गोबां बिथिङैनो नाख्रेबनायखौ नुनो मोनबोदों। नुनो मोननायखौ आं नुबोदों आरो माने लेखा रोङि गोरों सुबङा लेखा रोङनि सुबुंफोरखौ बोरै निग्लेक्ट खालामनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव निउस नानै होनाय आरो बाथ्रा बुंनायफ्राव बेफोर बेफोर जाया होननानै सानना लानाय नाथाय ले खा रोङि सुबुंफ्राबो बे मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव गेबिं नङाबाबो माने गोरोन्थिखौ बुंफ्राङा जेनेबा मोनफा मोननै बाथ्राया गेबिं जायो लेखा रोङनि सुबुंफोरनावबो लेखा गोरों सुबुंफोरा नाथाय लेखा रोङि सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ मा होनो एथबांनो माबा होआ जेनेबा गुरुतत' होवआ बेफोरावनो माने लेखा गोरों सुबुंफ्राबो गोबां गोबां बिथिङाव जाब्रनायखौ नुबोदों आदसा ओमफ्राय नों मा होनो बेफोरनि बिथिङाव आरो नों लेखा गोरों सुबुं आरो लेखा गोरों सुबुं गेजेराव माबाफोर नुबावदों नामा नों बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां औ बुंनो थाङोबाथ' लेखा गोरों आरो लेखा रोङैनि जेनाखि गियान बेवहाय माने नायनो थाङोबा गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो जेनेबा आथिखालाव थ जों गासैबो सुबुंखौनो सोलोंथाइ लानानै बा गियान आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो बै समनिखौ नायोब्ला नुनो मोनोमोन जेनाखि बै समनि सोलोंथाइ बिथिं बे मानिे गोबां गोग्लैसोनायमोन आरो बुंनो थाङोबा गोबां सुब सुबुंआनो सोलोंथाइ बिथिंआव दावगानाय नङामोन बै समाव आथिखाल बिथिङाव नायनो थाङोबा माने जेनाखि आथिखालनि सुबुंफोर माने सोलोंथाइनि फारसे गोबां बे बेसेन बा ओ गोनांथि होनानै माने सोलोंथाइखौ लानायखौ जों नुनो मोनो दा बे बेलायाव नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जेनेबा सोलोंथाइ लानाय हिसाबै सुबुंफोरा माने ओरैबादि जायो जेनेबा जेनाखि बिसिनि बुंनाय स्टाइल बिसिनि थानाय स्टाइल बिसिनि जानाय स्टेल माने बुंनो थाङोबा गोबाङैनो जेनाखि लेखा रोङि सुबुं बिसिनिफ्राय मानि आलादा जायो आरो। दा बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो जेनेबा बै समावथ' गोबां सोलों थाय बिथिङाव दावगानाय नङामोन ना। दा आथिखालाव दावगाबाय माने ओरैबायदिबो जायो माने जेनाखि साननाय हनाय बेफोरबो माने जेनाखि सोलों थाय मोननाय सुबुंनि ओ सुबुंफोरा मानि बांसिन मोजां बा साननो गोरोंसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
दा जेनेबा बै समावथ' जेनाखि सोलोंथाइ बिथिं बेयाव बांद्राय सुबुङानो दावगानाय नङामोन जायनि जाउनाव जेनाखि बिसिनि साननाय हनाय रायज्लायनाय बिसोरो मानि बांद्राय जेनेबा बेसेन गोनाङै रायलाय नो रोङि बेफोरखौबो जों बै समाव नुनो मोनोमोन आरो।
दा आथिखालावथ' गोबां गोरों गोरों सुबुंफोर जोंनि गेजेराव गेजेराव उजिबाय जेनेबा गोबां ओ गोरों गोरों सुबुंफोरा गोबां गोजौ गोजौ डिग्रि लानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबाय माने जेनाखि आथिखालाव सोलोंथाइ थाय लानाय सुबुंफोर माने बुंनो थाङोबा बांसिन बुजिना जानाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो दा बिसोर जेनाखि सोलोंथाइ मोननाय सुबुं बिसिनि फ्राय मानि जों मोजां मोजां बाथ्राफोरबो मिथिनो हायो आरो जेनेबा मटिभेसनेल बाथ्रा। बा बबेबा मोनसे प्रग्रामाव बिसोरनि स्पिस होनायनि बिबुंथिखौ जों खोनासङोब्ला माने गोबां गियानफोरबो आरजिनो हायो जेनेबा जों फारागा बेनो जेनेबा सासे लेखा रोङि सुबुं आरो सासे लेखा गोरों सुबुं। जेनेबा सासे लेखा रोङि सुबुङा जेनेबा मोनसे प्रग्रामाव स्पिस होयोबा बिसिनि जे रोंगौथि बा बुंनाय स्टाइल बेवहाय जोंङो गोबां थाबथा थुुबथा बा बुजिदुयि बाथ्राफोर ओंखारनायबो नुनो मोनगौ नाथाय जोंङो सासे सोलोंथाइ मोननाय एबा डिग्रि मोननाय सुबुंनि जेनाखि बिबुंथि बे बिबुंथि लाखिनायाव माने गोबां बेसेन गोसा बेसेन बेसेन गोसा जेनेबा बाथ्राफोर ओंखारनाय जों नुनो मोनगोन आरो। दा बेनो आरो फारागथिया जेनेबा ओ सोलोंथाइ गैयै सुबुं होनोबा बै समनि जेनाखि सुबुंफोर बेखौनो जों मिथिनो हायो नाथाय आथिखालाव जेनाखि नैबे सम बेयाव माने गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ मोननानै जेनाखि गावनि रोंगौथि बेखौ बांहोनायखौ जों नुगासिनो दं आरो।
उम। ओ नंगौ नंनायालाय उम। समाबो जाबाय नोंथां जोंहा समनि आंखालाव टपिकखौ दोनथनांसिगोन नामा।
औ नोंथां औ दे लाखिदिनि अब्ला।
दे उम।